हेल'
औ खोनादों नोंथां खोनादों गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायहरनाय थाहैबाय नोंथां नोंथांसिम
दिनै जोङो बर'नि दामजुनि ओ सोमोन्दै रायलायनोसै नामा
ओ बर'नि दामजु माने बर'नि दोरोङारि दामजुनि सायाव आरोना नोंथां
औ औ
अ ओ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन। गोन ना मा माया बर'नि ओ गाहाय दोरोङारि दामजु?
औ। बर'नि गाहाय दोरोङारि दामजु होनोबा ओं खाम सिफुं ज'था सेरजा। ओ बेफोरबायदिखौ मिथिनो मोनो आरो आङो आरो बेनि अनगा माबाफोर दंबावोबा नोंथाङा?
बेनि अनगायैबो जोङो जेरै गंगोना। ओ मा होनदो जेे-जेंगा बे बेफोरखौ जोङो ओ थरखा बेफोरखौ जोङो ओ बर'नि दोरोङारि हिसाबै जों बाहायनायखौ नुनो मोनो जेराव जोंनि रंजाथाइ फोरबो बैसागुआव जों बाहायो गाहायै नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
उम ओ आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंसै आरोना जोङो बर'नि दोरोंआरि दामजुखौ जोङो बबेबा दाथु बहे बबेबा माबा मोनसेनिफ्राय ओ ओम औ बानायनाय नाना जोङो मि थिंगानिफ्रायनो बेखौहाय ओ दिहुननाय।
ओम बबेबा ओ मिथिंगानिफ्राय नङा माने बबेबा माबानिफ्रायनो दिहुननाय जायोमोन बेखौ जेरै मोसौनि बिगुरजों ओ खाम खामखौ बानायनाय जायो होनना बुङो माने बे बिनि सायाव जेदि माबा होयोना दिरुं
बे खामनि जाय ज जों बुयो मोखां।
अ।
बेबो आरो ना ओ बिदिब्लाथ' बियो नोंथां मिथिंगानिफ्रायनो र' नोंथां बिदिब्लाथ' बेखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो दिहुननाय होनना बुंनांगोन जोंथ' बेखौ बबावबा मोनसे धातुजों बानायनाय नङा नालाय।
अ अ
खामावबो जोङो दंफां खौनो जोङो खुरनानै ओ बेखौहाय जोङो दनदर खालामनाय जायो बिनि उनावसो जोङो ओ माबानि बिगुरखौ जोङो होनाय जायो आरो बे ओ बेखौहाय गोरा खालामनो थाखायबो जोङो जुनारनि बिगुरबो जोङो। नो खानानै बोनानै बेखौ जोङो खामनि मोखांखौबो लागायनाय जायो नोंगौना?
औ नोंगौ नंनायालाय।
औ आरो जोङो जथाखौ जों माजों बानायनाय जायो?
ओ सिफुंखौथ' औवाजोंनो बानायनाय जायो औवा खर'जों आमफ्राय
औवा गिदिर ना औवा फिसानि नोंथां औ
नङा हाय। आ स्निथा गुदुं थायो ना थायो ना?
औ
आ
स्नि स्नि माने बेयाव द' थारिख गुदुं थायो जानांगौ
अ अ ओम सेरजाखौ माजों बानायनाय जायो बेखौ आङो मिथिया नोंथाङानो खोन्थादो बेखौ।
ओ सेरजाखौ जोङो जोङो दंफांजोंबो बानायनायखौ नुनो मोनो नोंथां बेनि उनाव ओ बेखौ जोङो ओ माखासे माबाजों आंबो बेखौ बारा मोजाङै ओ मोनथिनो थाङा। ओ‌ बेयावहाय माखासे ओ दिरुं थायो बे दिरुंनिखौबो माखासे मुं दङ आरो बेहा दा आरो जोङो बेनि अनगायै। सेरनि अनगायैबो जोङो जथाबो दामो आरो गंगोना जेेजेंगा जायखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बिफां लाइफां जेरै औवानिफ्राय जों बानायो। गंगोनाखौबो जोङो बानायो। नाथाय आथिखालाव जोङो गंगोनानि बाहायनायखौ बारा नुबांनो मोनलियामोन आरो जेेजेंगानि बाहायनायाबो जोंनियाहाय ओ। गोमालांनाय बायदि जादोंमोन आरो जेेजेंखौ जोङो ओ मोनसे औवाजोंनो बानायनानै बेखौ मोनसे हेबनानै मोनसे जेजेंगानि महर होनानै बेखौ जोङो औवाखौनो फिसा फिसा बिजिरनानैहाय बे औवाजोंनो बे जेजोंनो जोङो दामनाय जायो आरो।
अ
दा जोङो खामखौ सिफुंखौ जथाखौ सेरजाखौ जों मा मायाव दामो। मा मायाव बाहायो।
बेफोरखौथ' जोङो उम बैसागु मोसानायफ्रावबो बाहायो आरो उम बाथौफोरा माने आरज गाबनायावबो बाहायनाय नुनो मोनो।
औ नि अनगायै जोङो मोसानाय ना। माला स समाव जोङो ओ सोरबा गेदेमा सुबुं बा सोरबा ओ सासे समाज सिबियारि बेबायदि सुबुंखौ जोङो बरायनाय ना बैफोरबायदि खामानियाव जोङो गाजा गोमजायै ओ दामै देयै बरायनायखौ जों नुनो मोननो नोंगौना नोंथां?
औ नंगौ।
औ ओमफ्राय दा जोङो खामखौ माबोरै दामो?
खामखौ माबोरै दामो होनबा
जोङो खामनि फारनै मोखांजोंबो दामो ना बबावबा फारसेजोंल' दामो
फारनै मोखांजोंबो दामनाय नुयो
दामनाय नुयो माने दामो
दामो औ।
औ जों जानांगौ मोखां फारसेजों दामोबाथ' जोंनियावहाय ओ‌ मोजां सोदोब ओंखारनाय नङानदां
ओंखारनाय नङा औ
औ ओ जोङो बैसागुआव जों थरखाबो बाहायनाय नुनो मोनो बे थरखाखौ जों माजों बानायनाय जायो
थरखाखौ जोङो बिदिनो औवा गिदिरजोंनो बानायनाय जायो।
औ ओमफाय बे उम मा माबायदि दामो थरखाखौ
बे औवाखौ माने दानखावनाय जायो नालाय बेखौ ओरै आ-आखाइजोंनो हमनानै फारनै जायो नालाय बेखौ।
माने गेजेराव दानखावनानै बेखौ खावनै खालामो आरोना अ दे ओ आखाइ खबनाय बायदि जासिगोन आरोना बेयो ओरै फारसे ओरै फारसे अ जोबोद मोजां ना बेखौ जानो हागौ जोंनि ओ सुबुंफ्रानो सानखांनानै बेखौ बेबायदि खालामोब्ला बेबायदि जों दाम जागोन बेखौ जोङो रंजानो बेखौ दामनानै जोङो रंजानो हागोन बैफोरबायदि सानखांनो हानाय सुबुंखौ जोङो ओ मानिनो गोनां नंगौना
नंगौ।
औ ओ बै समाव बिसिनियाव ओ ओरैबायदि साननाय फैदोंमोन माने मोनसे फांसे ओ फांसे दंफांखौबो जे ओ दानखाव दाननानै हो दानखावनानैथ' नङा दाननानै बेखौ हास'नानै खौहाय जोङो दनदर बायदि खुरनानै बेखौ जे जुनारनि बिगुरजों थुमनानै बेबायदि दामोब्ला जे बेबायदि मोजां सोदोब ओंखारनानै जों जे मोसानो हायो बेखौबो जे बै समाव जोंनि सुबुंफोरा जे सानखांनानै ओरैबायदि मोजां हाबा‌ गा मावना गालांदोंमोन
उम
जाय दिनै जोंखौ जोंनि ओ मोसानाय बा जोंनि रंजानायखौहाय लानो थाखाय जोंनो गोबां सुबिदा होलांदों नोंगौना
नंगौ ओ बर'फोरनि दामजुनि गेजेराव आरो ओ हारमुनियाम होननाय मोनसे दंबावोमोन
बुंनो थाङोब्ला बुंनो थाङोब्ला हारमनियामखौ जोंनि बर'फोरखौ जों बाहायनाय बि बिबां नुनो मोना गाहायै न जोंनियावहाय हारमुनियामा ओ गैयाब्लाबो जोङो सोलिनो हायो गाहायै जोंनि बर'नि दोरोङारि दामजु होनना बुङोब्ला जोङो खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोनायानो गाहाय हारमुनियामखौबो जों बाहायो नाथाय जोङो हारमुनियाम गैयाबाबो जों सोलिनो हायो नाथाय जोङो खाम सिफुं सेरजा जथा गैयाबा जोङो मालाब बाबो जोङो सोलिनो हाया मोसानाय एबा जोंनि बैसागु खामानियाव जोंनो गोनां जानाय गाहायसिन दामजु दोरोंआरि दामजुआनो जाबाय गंगोनायानो
हेलौ
दा जोंहा ओ गोबां बर'नि माखासे दोरोङारि मोसानायाव जोङो खामखौ गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन थाल मिलायनानै जोङो ओ ओ दामनानै जोङो मोसानायखौ गुबुन गुबुन खदमनि जों मोसानो मोननाय जायो जेरै बागुरुम्बा मोसानायाव जोङो बेलेग थाल दामो दाावस्रि देलाय मोसानायाव जों गुबुन थाल दामो बारदै सिख्ला मोसानायाव जों गुबुन थाल दामो आरो बेबायदिनो जोङो बैसागु मोसानायावबो ओ गुबुन रोखोमनि थाल दामो आरो जोंनि आथिं गानाय खदम जोंनि मोसानाय बायदेमब्लाय सि सिदेमलाया खाम दामनायजोंनो जायो आरो जायखौ जोङो हायला हुइला जोबोद मोजां नुयो नायनो
अ
नंगौ ना
नोंगौ नोंगौ
आरो जोंनि मोसानाय माखासे जोंनि दोरोङारि मोसानाय आरो जोंनि दोरोङारि दामजुआबो जोङो मिथिंगानिफ्रायनो सोरजि जानाय होननानै जों बुंनो हायो‌ ओ जेरै दाउस्रि देलाय मोसानायखौबो जों मिथिंगानिफ्रायनो ओ मिथिंगानि जिब जुनार जेरै दाउस्रिया जे ओ दैयाव थब्ल'लाय सिखारलाय गां जांख्रिलाय ओ ओ मा होन ला लाय जांख्रिलाय जों मोसायो ना दुगैनानै बेबायदि मोसायो दुगैयो रंजायो थिग बेबायदिनो जोंनि बर' आइजोफ्राबो बै दाउस्रिनि रंजानायखौनो नुनानै बेखौनो लानानै जोङो जोंनि दावस्रि देलाय मोसानायाबो जोंनि थिंगानिफायनो सोरजि जानाय आरो
अ दे बिदिब्ला नोंथां दिनै सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नसै।
जागोन दे नोंथां गोजोन्थों